नोंथां औ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय
मा खालामदों नोंथाङा
नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनासो दं सानजौफोरनि ओंखाम जाखांनानै नोंथाङालाय मा खालामदों
अ आबो दं नै नोंथां जिरलाबायायनानै
अ अ
मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोना?
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोनलै नोंथां दालिजों आलुसोमोन नोंथां मोनालाय मा ओंख्रि?
जोंना नारजिजों अमासोमोन नोंथां।
अ गोथावानो
नोंथाङा माबाफोर हाबाफोर मावनो नामा दासान्दि?
दाथ' आं जेबो मावाखै नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनासो दं सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै।
माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ रायज्लायजागोन नोंथां मा आइदानि सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोनबा नोंथाङाबा
औ जेनेबा एम्फौ लाथा फिनायनि बागैसो नोंथांजों एसे ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजा आयदालै जोंहाथ' जेनेबा 'लाथा फिनायाथ' सावरायजागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं सावरायग्रोना होनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां एसे बुंना होलाय नोंथां
अ अ जेनेब्ला जोंहाथ' एम्फौ लाथा फिसिनायखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो एबा नोंथांनि ओनसोलफोरावबो सोरबाया फिखायो जानांगौना नोंथां
औ नोंथां औ औ
माने जोंना बे एम्फौ लाथा फिसिनाया गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय जोंनि नोजोनोब्ला बर' आइजोफोरा एबा जोंनि बिमा-बिफाफोरा माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो फिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना।
औ नोंथां औ
औ जेनेब्ला जोंहाथ' गोदोनि मानसिफोराथ' बिदिनो बायदि बायदि फिनानै, आबाद मावनानै संसारखौ जायोमोन थिग बेबायदिनो एम्फौआबो मोनसे बिसिनि जिउ खुंनाय राहायावहाय जिउ खुंनाय लामायाव माने जोबोद गिदिर जेनेबा मदद होयोमोन होननानै आं मिथिनाय जायो आरोना नोंथां। ओ जेनेबा जोंहा एम्फौ लाथा फिनायाथ' आथिखालाव जों एसेबांखौ नुनो मोनला, नाथाय नुयो सोरबा सोरबा दाब दाब ओनसोलफोराव बायदि बायदि एबा दाब दाब गामियारिफोरावहाय जेनेब्ला जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेनेब्ला एम्फौ फिनाय खौ नुनाय जायो जोङो जेरै हमनानै ला
जोंहा आरो एम्फौनि बागैथ' नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखागौ जानां गौना नोंथां जेनेब्ला औ जेनेब्ला जोंहाथ' एम्फौआथ' दायो जेनेबा फार्स्टआवनो आं बुंग्रोगोन जेनेब्ला जोंहा
जेरै इन्दि बिलाइ आरो खारं खान्दाइ बिलाइ बेफोरबायदिखौ जानान नानै थांना थायो आरोना नोंथां जेनेब्ला बेखौ मारै फिसियो होनोब्ला बिब्दिनो जों एम्फौखौ जों जेनेब्ला फार्स्टआवनो बिदै दैहोग्रोनाय जायो, बेनि उनावहाय बेनो एम्फौ फिसा-फिसा ओंखारगोरना नानै जेनेब्ला जों बेफोरनो गोरलै गोरलै एम्फौनोथ' जेनेब्ला जोङो इन्दि बिलाइ, खारं खान्दाय गोरलै बिलाइ बेफोरखौ मान होग्रोनाय जायो आरो बिब्दिनो बि बिसोरो जेनेब्ला आरो जों बेफोरखौ माने गोबां फिसिनाय टाइमावहाय जेनेबा जों बेफोरखौ माने गोबां आपदार लानांगौ जायो आरोना? मानो होनोब्ला जोङो माने बेफोरो थाम्फैफोर हरबा मैस्रोमफोर अरबा माने बे फोरो थैनो हमो आरो बेफोरनि जाउनावनो माने थाम्फै मैस्रोम एम्फौ एनला जेनेबा बे एम्फौ लाथाया बिब्दिजों अरजाब्ला जेनेा थैनाय जायो आरो खोनानो मोन्दों आङो गोबां मानसिफोराबो बुंदों एम्फौ लादा फिसिनाया माने बायदिसिना जेनेब्ला मोनामोब्ला एबा सेनफोर मोनामोब्ला बिदिनो बायदि बायदि होनोब्ला मोनामनाय बो बुस्थुआव जेनेबा एम्फौआ थांनानै थानो हाया होननानै आं मिथिनाय मोन्दों आरोना नोंथां।
अ औ नोंथां औ औ
औ आरो औ बेल' नङा जोंहा माने एम्फौखौ उन्दैनिफ्रायनो गोबां आबदा लाबोनांगौ जायो सानफ्रामबो जोंहा माने बे बिसोरनो गावसोरनि जानानै आदार जेरै इन्दि बिलाइ खारं खान्दाय बिलाइ बेफोरखौ जों माने होबाय थानांगौ जायो आरो ना नोंथां?
औ नोंथां औ
जोंहा माने बेफोरखौ फिसिनानैनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माने गोबां मानसिफ्रानो जेनेब्ला रां रुफा खामायनो हादों होननानै आं मिथिनाय जादों। आरो मिन्थिनो हमो। आरो बेल' नङा आरो जोंहा जेनेब्ला बे एम्फौनि जेनेब्ला बिथिथोब फिथोबाबो माने गोबां जोंनो मदद होयो एबा जों जेनेबा एम्फौनि फिथाबजों बायदि बायदि जेनेबा खुन्दुं दिहुननाय जायो उलनि सि दिहुननायाव जोंहा बेफोरनि खुन्दुंफोरखौ जेनेब्ला बाहायनाय जायो होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरोना?
औ नोंथां औ
बेल' नङा माने औ जेनेबा जोंहा गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोरावबो लाङो होननानै मिथिनाय मोनदों आरो बे माने नोंथां जेनेा जोंहा बे एम्फौ फिथोबा माने गोबां बेसेन गोसा होननानै खोनानाय जादों आरोना नों थां आरो आं आंनि मेगनजोंबो नु दों जोंहाबो खनसे खननै फिखांबायमोन आरो गोबां रांबो मोनदों आरो जेनेब्ला बिनि फिथोबफ्राबो माने गोबां दाम जायो आंबो मिथिखा बाय आंबो जेनेब्ला फानखांनो मोनबाय आरोना। आरो बेजों लोगोसे आरो नोंथाङाबथ' मिथिखानांगौ जों बे एमफौखौ माबोरै जायो जेनेब्ला जेनेाब्ला बियो एम्फौआ आं बुंनो हाग्रोयोदि जेनेब्ला गोरलै समनिफ्रायनो बिदिनो देरै देरै जेनेब्ला एसे गिदिर जायोब्ला मोनो आरो ना बिब्दि बिदि मोननानैयाव जेनेबा जों बेखौहाय ओ हमनानै दोननाय जायो फिथोब खाहोनोनो थाखाय बे फिथोबखौनो जोंङो साननै सानथाम एबा सप्तासेसोनि उनाव जों बिसिनानै एबा बोखानानै जानाय जायो आरो फिथोब खौ ज' जों जेनेबा मोनसे जायगायाव एक्सट्रा दोननानै सानदुंफोराव बिनो एसे एनै फोरान नानै गुबुनो फानहरनाय जायो आरोना आरो बेल नंङा नोंथां थ' मिथिखागौ जानांगौ जेनेबा एम्फौ लाथाफोरा जोंना बेसेबां गोथाव जायो आं बेफोरनि बा गैबो एसे फोरमायनानै होनि नोंथां जेनेब्ला औ जेने ब्ला जोंहाथ' बेफोरखौ जानायफ्राव जेबो मुगैनो नांङा मानोना बिसोरो जेनेब्ला जेबो लेथ्रा लेथ्रा मुवा बेसादथ' जाया नालाय बिसोरो गाव जानानै जेनबा जानाय आदारखौबो जेनेब्ला खिगारजोबनानैसो मोनखायो। आरो एबा फिथोब बि सिङाव थांङो ओमफ्राय माने बेफोरोथ' जोबोद गोथाव जायो नोंथाङाथ' मिथिखानांगौ जे नेब्ला जोंहा बेफोरखौ जेनब्ला अनलाजों जायोब्ला माबायदि गोथाव जायो आरो मैथाजों जायोब्ला माबायदि गोथाव जायो बेफोरनि बागै नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौना नोंथां
औ नोंथां मिथियो नोंथां औ।
जेनेब्ला जोंनि माने मा होनोमो बेखौ बर'नि ओ जेनेबा ट्रेडिस नेल ओंख्रि होननानैबो जों सानना लानाय जायो एम्फौ अनलाफोरखौहाय आरो जोंहा बेफोर बेफोर ओं-ओंख्रिनि दारैनो जोंहा गुबुनफोरजोंबो सिनायजादों जाहाथे बेफोर खौ जेनेब्ला बैफोर मानसिफोरा जायो होननानै जों मोनथि नाय जायो आरोना नोंथां दायो नोंथां जेनेब्ला आंबोथ' एसे एम्फौनि बागै फोरमायना नै होबाय आरो आंबो बांद्रायबो मोनथिजोबा नालाय नोंथांनावबो आं फंनैसो जेनेब्ला एम्फौनि बागैनो एबा एम्फौ लाथानि बागैनो नोंथांनि रावजों ए से फोरमायनानै होदो दे नोंथाङा।
औ नोंथां औ जेनेब्ला नोंथाङाथ' बुंदोंमोन जेनेब्ला एम्फौ फिथोबजों
औ औ बानायो औ
जेनेबा बे खुन्दुनो जेनेबा खुन्दुं बानायानानै जेनेबा जोंङो जि दायो जेनेबा जि बानायो आरो ना जेनेबा गानग्रा जोमग्रा। जेनेबा बेफोर जि गान-गानग्रा जोमग्राफ्रानो गोबां ओ दाम गोसा एबा बेसेन गोसा रांजों फाननाय जायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ जेनेबा जों आरो जों मोनसे बाथ्राबाव जेनेबा बे एम्फौ फिथोबाथ' गोबां रेजें जायो जेने जेनेबा जों एसे बुरजा ओ फाननो जेनेबा बुरजा केजियाव फाननोबा जेनेबा जों गोबां नांगौ जायो रेजेंनि थाखाय नंङा होमा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेनेबा बे एम्फौफोरनो ओ इन्दि बिलाइ आरो खार' खानदाइ बिलाइ बायदि रोखोमनि बिलाइफोर जाहोयो। नङा होनबा नोंथां? आरो जों गोबां जेनबा फिसानिफ्रायनो एसे आबदा लानांगौ जायो जेनबा नायबाय थानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जाय जों बिसोरनि जानाय आदारखौ जों इ बिसोर जानाय जानाय आदारखौ जेनेबा गारनायखौ जों गोबां जेनेबा गारबाय थानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जों मिथिनो मोनोदि जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माखासे बर' ओ आइ जोफोरा गोबां ओ एम्फौ लानानै जेनेबा फानबोबाय एबा गोबां रां आरजिना लाबोबाय नङा होमबा नोंथां? खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ जेनेबा आरो दासान्दि दासिमबो जेनेबा जोंनि माखासे बर'फ्रा बर' आइजोफ्रा एम्फौ लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। आरो जों जेनेबा एम्फौ लानायखौथ जों नुनो मोनो आरो जों एम्फौ लानायाव बे जों ओ एसे खस्थबो जायो नङा होमबा नोंथां? जाय जोङो इन्दि बिलाइ बा खारौ खनदाइ बिलाइ एबा गाव बिसोरनि जानाय आदारफोरखौ जोङो गोबां एबा गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन गुबुन गामियाव थांनानै नागिरहैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जेनेबा जोङो बे एम्फौखौ ओ लानो थाखाय जों एसे खस्थ'बो मोननाय जायो मानोना
औ औ।
जोंनि दानि जुगाव जेनेबा जोंनि जों न' बां बानायनो थाखाय जों हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांजोबबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जाउनाव बेफोरबायदि माखासे एम्फौनो जाग्रा ओ बि-बिलाइफोरा जेनेबा जोबस्रांलांनो हमबाय बेनिखायनो जों गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै एबा गुबुन गुबुन गामियावबो थांनानै बिसोरनि जाग्रा आदारफोरखौ जों नागिरनानै लायनांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ। दायो माने नोंथां आंहा समाबो जाबाय ना लाय आंहाबो माने एसे खामानि मावनो दङ बिब्दिब्ला जों फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नो ना मा नोंथाङासो मा होनो?
औ नोंथां औ जागोन नोंथां औ।
औ औ।
औ दे।
औ दे।